औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ नों थां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आं नोंथांजों दान्दिसे सम ओ जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो खोनाद हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां सम होनो हागोन दे नोंथां
अ अब्ला गिबियाव आं एसे बैसागुनि सोमोन्दैै नोंथांनो फोरमायग्रोनो सैना नोंथां औ नोंथां दे ओ दा बैसागु होनोब्लाथ जों गासैबो मिथिखागौना नोंथां बैसागुआ जोंनि बर हारिनि मोनसे जोबोद एंगारनो हायि मोनसे जोंहा फोरबो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
दा बे बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो ओ बैसागुखौ जोङो गाहायै मोननै बाहागो रानोना नोंथां जेरै जोंहा मोखौ बैसा गु आरो मानसि बैसागु होनना जों मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो ना नोंथां। बिदिनो जोङो बैसागुनि गिबि बोथो गिबि सानखालि जोङो बिदिनो जोंहा मोसौफोरखौ जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो नोंथां नि बिदिनो बायदिसिना जोङो जेरै दिग्लि लिथि बा लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना मुवा ओ बेसाद माबानिफ्राय मिथिंगायाव मोननाय बा मैगं थाइगंफोरनिफ्राय जोङो हानानै माला खालामनानै जोङो मोसौ फोरनो गानहोनाय नुनो मोनोना नोंथां बेफोरखौ गानहोयो गानहोना जोंहा बै बायदिसिना हाग्रानि मोननाय जेरै थारायना मा होनोम मोनसाय जोंनि साइडआव थाराय होनो मोनथां बेखौ
औ औ।
हाग्रा दिग्लि लिथि बायदिसिनाफोरखौ लानानै ओ जोंङो मोखौ खो थुखैनाय नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नंगौ।
फ्राय जोङो माबा ओ गोदो गोदाय जोंहा बर' समाजाथ' जोंहा ओ हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंबोनायबो नालायनानै ना नोंथां? अब्लानि समाव जोंहा आबै आबौमोनहा मोखौखौ थुखैनाय समायाव ओ जोंहा मा खालामोमोन बोरै हाग्रा बंग्रायावथ' जोंहा जेरै मोसा लख्रा बायदिसिना थायोना नोंथां?
औ औ औ नोंगौ थायो नोंथां।
जोंहा बिसोरो हा ओ मोसौखौ थुखैनाय समायाव जोंहा मा खालामो बिसोरो बै मोसौफोरखो बा मोसा लख्राफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंहा मा खालामो बिसोरो बिदि जोंहा ओ खान्था बा बियदि जोंहा सारायफोराव सारायनि थौआव नांनानै थानाय हांगारफोरखौ हरनानै जोंहा ना बेफोरखौ हनानै जोङो जानायाव गुबै फोननानै फथाब फोनना होनाय जायोमो आरोना। ख्रा सिख्ला जेन जोंहा बिदि फाख्रा सिख्ला नुयोब्ला जोंहा मोसा लख्राफोरा ओ नुनानै गिनानै जेन मोसौफोरखौ जायाबाना रैखानि थाखाय बिदि खालामना जों थुखैनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां ना?
औ औ नंगौ।
जोंहा जेरै मेथाइ दंलायोना जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जानाय जोंहा मेथाइबो दंलायोमोना नोंथां। बेफोर मेथाइखौ खनना जों गाजा गोमजायो मोसौखौ थुखिनाय जायो। लोगोसेनो बेनि उनाव मोना मोनायाव जोङो गासै फुराना जोङो ना मोसौनि जा दोनदाल बा फागाफोरखौ जोङो गारनानै गोदान भागाजों जों खाना दोननाय जायोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोङो नैथि सानावहाय जोंहा फुङावनो गासैबो सिखारनानै जों मा खालामो गासैबो जेन'बा बाथौ जोंहा बर' होनबाथ' गुबै धोरोमा बाथौआनो जाहैबायना ना नों
औ औ नंगौ नोथां।
आलारि बाथि उनाव लगायना जोंहा ओ बैसोआव गेदेर जानाय जेरै बिमा बिफा आबै आबौमोन जोङो खुलुमनाय बा मान होनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां? बेनि उनाव जोङो उन्दै फोरनो जेनेबा अननाय होनाय बा बायदिसिना मुवा बेसाद बायना होनानै जोङो बिसोरखौबो मान होनाय बिसोरनोबो जेनबा बि अननायनायखौ जों नुनो मोनोना नोंथां दा बेफोरखौ नायनानै जोङो बैसागुआ बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि मोनसे एंगारनो हायै जोबोद मोनसे गेदेर फोरबो आरोना नोंथां। दा बेनि अनगायैबो जोङो बैसागुआव ओ सात दिना लागै दासिम जोंहा जोंनिसिम साद दिन हालागै बैसागुखौ गाजा गोमायै फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नों नोंथां मा जेनेबा जोंहा बिदि मान अनुखालाम खांनायनि उनाव जोंहा न' न' गामि गामि सेंग्रा सिख्ला हानजा हानजा खा खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसिना लानानै दामनानै एसे रंजालायनायखौ जों नुनो मोनो न'खर न'खर न ख'र ना नोंथां। मोसानाय जंखायलायनाय गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा सोलिबनाय खुगा मेथाइ बायदिसिनाफोरखौ रोजाबनानै जोंहा बोराय जा बुरै जा बेफोरखौ दामि दामि मोसाना जोबोद रंजायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर रंजानायजों लोगोसे जोंहा खायफाया मा खालामो गोबां गामि गामियाव बा जों गामिफोराव खालामनाय जायो। आरो बैसागु बिदिनो जोबनो खमायाव जोंहा बैसागु बिदा हिसाबै गामियाव मोनसे फांसनफोर खुंनाय जायो आरो नोंथां बे जेरै फांसन फोराव जोंहा मा खालामो जोंहा गामि गफानि सुबुं नालाय गामि गफानि सुबुं बुं फोरा बिदि फांसन खुंनानै जोंहा बायदिसिना बेनि गेजेरजों बादायलायनाय लायो जोंङो ना नोंथां। जेनेबा खारनाय बारनाय मेथाइ रोजाबनाय खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना लानाय जायो आरोना नों। थां जेन जोंनि गामिफोराव ओ थानाय गथ'फोरना बा लाइमोनफोरनाव थाखो मानाय गुन थायो बिसिनाव ना बेफोरखौ बै बैसागु फांसन खुंनायनि गेजेरजों जे बि बिसोरो दिनथिनो खाबु मोनो बेफोरनि थाखाय जोङो खुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गामिनि गथ' गथायफोराथ' नों गोजानाव थांनानै गोबाङानो रां रुफानि थाखाय जोंहा गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिहैनो हायााना नोंथां। बेनिखायनो जोंहा गामि गफानिफ्रायनो जोंहा बिदि ओ रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो हायो दानियाथ' ससियेल मिडियानि जुगना नोंथां। बिदि बेयाव दिन्थिनायाव बेफोरो गोसारलायोब्ला उनाव जों गोजान गोजान जायगायावबो लांनो फैनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां। जेरै मेथाइ खननायानो जा बायदिसिनायानो जा। आरो बेजों लोगोसे जोंङो बिदिनो गामिनि सुबुङा जोंहा बैसागु फालिनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे खौसेथिया थायो जोंहा रायजोनि गेजेराव ना नोंथां। रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों जोंङो खौसेै लाखिनो हायो बिदिनो जोंहा हरनि समाव। बायदिसिना जोंहा बर'नि मेथाइ खनगिरि दङना नोंथां मेथाइ खनगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनानै बिथांमोनखौ जोंङो मेथाइखौन होननानै गोबां रंजा बाजायोना नोंथां। जयैनो बेयाव जेबो रावजोंबो राव मुगैलायनाय गैया। रंजा बाजा जोंङो ना नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोंनिसिम रंजानाय जायोबा जों बर'फोरा रंजाबोबायदों आरोना नोंथां। दा नोंथांमोननि नोंथांमोननि जा बैसागुखौ माबायदि खुङोबा बोरै खुंबोगासिनो दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथ' हागोन दा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' गासैबो ओनोल ओनसोलावनो बर' गामिफोरावनो एखेआनो जाखायो फ्राय ना दा बैसाग बैसागु होननानै बुङोब्ला माने बर'फोरनि देरसिन फोरबो नालाय बियो दा बेखौ गोबां बर'फ्रानो गाजा गोमजायै खुंबोदों ना। आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेयाव माने गोदोनि बैसागुखौ नायब्ला जोंङो से दानहालागै खुङोमोन होननानै जों खोना बोयो। फुरा माने बे बैसाग दानखौ माने रंजायोमोन आरो जोंनि बर'फोरा नाथाय आथिखालाव माने गोबां खामानिनि बेस्थ'थायाव बा मुखुब जानायाव दाथ' गायनाय फुनायबो बोथोर। बिदि खाथि जायो नालाय बिनिया गोबां माखासे ओ माबा फोर खौ रेडि खालामनांगौ जायो। बा दस्रा आबाद मावनांगौ जायो। बेफोरनि थाख खाय जोंनि ओ ओनसोलाव दा बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने स्नि दिन हालाग बे माने खुंनाय जायो आरो। बे बैसागुखौ दा बिदिनो गोबां बेयाव माखासे दिनफोरखौ राननानै गोबां बैसागुफोरनि मुंखौबो दोननाय जादों। जेरै मोसौ बैस सागु ना, मानसि बैसागु बिदि रोखोमै राननाय जादों। दा नोंथाङा बेफोर गासिखौबो बुंलां अ' आय नंगौ माने मोसौ बैसागुआव बिदिनो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो। जोंनि न'खरफोरा बेरेफुंजानि मोसौखौ माने गलिनिफ्राय बोना लांना नै बिदिनो दैसा बिलोफ्राव लानानै थाङो। जेराव जायनिया दैसा बिलोफोर थायो। बेफोरो औ आरो बिदिनो माने बे समाव दिगलिथि लावथिफोरजों बुनाय जायो मोसौखौ। गुबुन लावथिफोरजों बुनाय जाया। आरो बिदिनो लाव, फान्थाव, हालदै बेफोर खानानै लानायखौ मोसौनाव सारै सारै बिदिनो गानफोरखौ खननाय जायो आरो। आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ गोदोनि फ्रायनो स'लिबोनाय आबै आबौ समनिफ्रायनो माने मोसौनियाव जोंङो साराय नङाबा थौनिफोरनि खिबुनि हांगारफोरखौ एरखानानै बेखौ थाव गुबैजों फुनानै हमो। ओ मोसौनाव फोथा फुननानै होनाय जायो फाख्रा सिख्रा‌ महरै। बेफोर आरो जेब्ला नैथि सानजायो अब्ला माने जोङो मोजां दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो जेनेबा बाथौ खुलुमनानै। जोङो गेदेरफोरनो उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ खुलुमो ना? आ बोर लायो आरो बि दिनो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरखौ बोर होयो। आरो बेजों लोगोसे अननायनि सिन हिसाबै सोर सोर मा हायो बेखौनो गथ'फोरनि लागै होयो आरोना। बेफोरो औ जोंनि गासैबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखा आरो बिदिनो न'खर न'खर मोसानाय। बेखौथ' दाबो सोलिगासिनो दङ। सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' माने बयबो रंज रंजा बाजा न'खर न'खर हाबनानै बिनि न'खर बिनि न'खर गोबां जोंनि ओ दोरोङारि दामग्रा दामजुफोरखौ लानानै मोसायो। नाथाय आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव नुनो मोन्दों। गोदान मुगानि जुदिबा बक्सफोरखौ लाना नै दामखानाय रेकर्डदिं खालामखानाय मेथाइफोरजोंबो मोसानायखौ जों नुदों आरो। नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोर दं। जायहा माने हारिमुखौ लाखिनांगौ होननानै बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनाय जाया आरो। माने बे रंजानाय न'खर न' खर बेरायनाय समाव बिसोरो गावसोरनो हानायमानि बिदिनो हारमि नङाबा बिदि गंगोना माबा माबि सिफुं, सेरजा बिदि दामना नै बेफोरबो खावां बेफोरबायदि ज' थाफोरखौ दामनानै बिसोरो न'खर न'खर गावसोरनो मेथाइ खननानै मोसानायखौ जों दा बबेबा बबेबा ओनस सोलाव नुनो मोनो आरो। आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै औ बैसागु बिदाय होनो थाखाय जोंहा माने बयहाबो गामियाव बा गामि मोननै मोनथामजों सोरबा बायदिया गामिया फिसाबा बिसोरो जयै मोनसे बिराद गिदिर ओ बैसागु खुङो आरो रायजोयै। बेयाव बिसोरो सानाव जोंनिथिं ईदि खालामो। माने सानाव गथ'फोरनि लागै गोबां खेला दुलाफोरखौ दोनगोन ना। बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय नोंथाङा जेरै बुंदों। गान रोजाबनाय बादायनाय बिदिनो दंफां बे थालिर बिफां गाखोनाय। फैसा गोजौ प्राइजफोर दोननानै बान्थाफोरखौ दोननानै गाखोहोनाय। गोबां खाबादि गेलेनाय माबा माबि बिदि हिन्जावफोरनि थाखायबो खारनाय मानाय दोननाय गोबां खेलाफोर जायो आरो बेै दिनखालिनि मोनायावनो माने गाजा गोमजायै जोंनि ओ
बरनिनो रोजाबगिरिफोरखौ देंखोगिरिफोरखौ लिंहरनानै। गाजा गोमजायै माने। बैसागु बिदायनि बयबो गोसो मोनसेयै रंजानाय जायो बिथांमोन मेथाइ खननायजों जोङो। मोसानाय जायोना बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां जोंनियावबो दायो दा गोबां जायगायावनो गोदोनि समावथ बिदि बैसागुफोरखौहाय माने थाखा फैसा ओ-बेफोरनि आंखालाव माने बेफोरबायदि गोजान निफ्राय रोजाबगिरि देंखोगिरिफोरखौ लिंहरलायनाय जायामोन नाथाय। आथिखालाव माने जोंहा ओ-गावबा गावनो मोनसे मोनसे फान्ड खालामनानै दोननाय थायो नालाय। दा बेफोरनिफ्रायनो बैफोर सिंगारफोर लिंहरलायनानै बिदि रायजोयैनो रंजानाय बेफोरखौ जों नुयो आरो नोंथां जोंनि जायगाफोराव। दा बेनो आरो औ दा बैसागु होननानै बुङोब्ला जों। बुंनांगोन बियो बरनि गुबै बेबायदिनो फोरबो। आरो बरनिनो देरसिन फोरबो आरो माने। बरनि हारियावनो गोबां फोरबोफोर दङ बरहा मागो दमासि बिदिनो नाथाय बेफोरखौ जों इसिबां बिदि रंजा बाजायै फालिनाय जायाना जेब्ला बैसागु होनो अब्ला बेयो मोनसे मिथिंगाजोंबो सोमोन्दो गोनां नालाय मिथिंगायाबो गोदान महर लायो। गोदान माने बिदिनो दाउसेनि दाउलाफ्राबो रंजानाय बेबायदि सम फैयो बिसोरनि जिउवावबो। बिसोरबो गोदान गोदान लोगो लानानै गोदान गोदान बेबायदिनो गावसोरनि ओ संसारखौ दावसि दाउलाफोराबो बिदिनो रुजुलाङोना बेफोर गासैबो मिथिंगाजों सोमोन्दो। थानाय आरो बे बैसागुवा बेखायनो बैसागुखौ देरसिन फोरबो होननानै मानिनाय जायो। आरो जों बरफोराथ जुदिबा बैसाग दाननि। फ्रायसो ओ-गुबैयै एक थारिखौ से थारिखखौ हमनाय जायोना।
औ
दिन गोदान बोसोर होननानै हमनाय जायो बे दिनखालिनिफ्रायसो जोंहा गोबां। जाङो बिदिनो गोबां फोरबोफोर दं आमथिसुवानो बा गुबुन गुबुन नामै दङ नाथाय अब्लाबो बे बैसागुवा जोंनि थाखाय। नोंगौसिनथार फोरबो होननानै फालि जानाय फोरबो आरो अब्ला नोंथां जोंनि। सावरायनायखौ बेयावनो लाखिथनोसै नामा।
औ नोंथां जोंहा समाबो जाबायना नोंथां नोंथांजों सावरायना जबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां। गोजोन औ गोजोनथोंसै।